खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां।
औ
नोंथाङा फ्रि दंना दायो?
औ आं फिरियानो दङ नोंथां।
अ दा माने बर'नि गोदोनि जारिमिननि बागै दसे रायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
अ
नोंथाङा बुंसै गोदो बर'आव माने बोरै संसार जाबोनायमोन। नो हागोन ना नोंथां?
दा जोंङो गोदो होनबाथ' जों गोदोथ' जोङो बांसिनानो मैहुर खालामनासो संसार जाबोयोमोन गोदोयो ओ बेनि उनाव जों गिदिर ससेयाव जोङो ओ आबाद मावनानै संसार जानो सोलोंबोदों। दा जोङो खायसे खायसे अन्थाइफोरखौ जोङो बायदिसिना महर होनानै बेनिफ्राय जोङो आबाद खालामनानै जों जाबोदो। दा खायसे खायसे जेरै ओ दंफांनि नांगोल बानायनानै खायसे खायसे जिब जुनार जेरै मोसौ मैसो बेफोरजो जोङो हालेवनानै आबाद मावनानै जोङो रायजोख जाबोदों आरो। दा बेनि गेजेरावनो जों गेजेर गेजेर ओ मैहुर खालामनायखो नुनो मोनोमोन आरो। दा बे जाबाय जोङो गोदो रायजो जाबोनाय। दा गोदो जोंहा ओ गाननाय जोमनायफोरा गोबां ओ खम दोङोमोन। दा बेयावनो जों बांसिनानो खायसे खायसे ओ बिफां लाइफांनि बिगुर बायदिसिनाखो गाननानै थायोमोन आरो। दा बिनि उनाव जोङो इसे इसे सोलायबो सोलायबो ओ जोङो दिनै ओ गासैखोबो जोङो
ओ गोदानारि मुगाजों गोनोखोआरि मुगाजों गावखौनो ओ सोलायहोना लान नायखो जों नुनो मोनसै आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों नोंथां।
औ दा ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंनि गाननाय जोमनाया सोलायनायजों लोगोसे दा जोंनि आबाद मावनाय ओ आबाद मावनायनि मावखान्थि बेफोरबो गासैबो सोलायबोनो हमदों। ओ गोदो रायजो जानाय खमाव जोङो ओ न' बांफोरा जोङा बांद्राय गैयामोन। ओ जोङो थानो थाखाय गोदो खायसे ओ दन्दरफोराव थायोमोन आरो लोगोसे बिदिनो जोङो खायसे ओ थोरिनि न लुबोनानै बा ओ थोरिनि न' लुनानै बायदिसिना फिसा फिसा न' लुना थानो लाबोदोंमोन। बेनि उनाव बे न' लुनायफोराबो ओ सोलाय सोलायै गेजेर ससेयाव हानि इन्जुर बाहायनानै बा जोङो थिं बायनानै हानि इन्जुर बा हायनानै न' लुबोना थाबोदों आरो बेनि उनाव बा जोङो दिनै ओ पाक्का बानायनानै पाक्का न' लुनानै थानो लानायखो जों नुनो मोनसै आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बेफोर बायदिनो गोदोनिफ्राय जोङो दिनै ओ सु गुस्लायै गुस्लायै दिनै बेस थिं ओ गोदानारि टेक्न'लजि मुगासिम सफैबाय आरो। दा बि ओ गोदानारि टेक्न'लजि मुगायाव
जों गाननाय जोमनाय खायसे खायसेखो गारनानै ओ गुबुनफोरनि सोनाबा रि गानाय जोमनायखो गानाय जोमनायखो आजावना लानायखो जोङो नु नुनोमोनसै।
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होग्रोदो।
हेल' नोंथां।
औ
ओ खोनादोंदा नोंथां?
औ खोनादो बुं नोंथां।
अ गोदोनि मैहुर खालामनायनि बागै एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
अ दा जोङो गोदो मैुहुर खालामो होनना बुङोब्लाथ' जोङो खायसे ओ जिब जिब जुनारखो जोङो मैहुर खालामनानै जायोमोन दा जोङो जिहेथु बर'फोरा मोन से दावहा नांग्रा हारि होननानै सिनायो माने जेथिंबो आखा फाखा ओ जोङो गेलेनाय बारनाय खारनाय बायदिसिनायाव बर'फोरा मोनसे आखा फाखा बा बर'फोरनि थुया मोनसे एबा बर'फोरनि मोदोमा मोनसे दाद जांगिलामोननो दा बै समाव ओ राव खौबो गिनाय गैयामोन। ओ जिब जुनारफोरजोंबो दावहा नांनो हायोमोन।
आरो मोनसे खोथा सोंबावनो हागोन ना नोंथां? हेल'
औ हागोन नोंथां।
ओ एसे हारिमुनि बागैबो बुंनानै होनो हागोन नामा? जेनेबा माबोरै जेनेबा मोसानाय आरि जेरै ओ संसार जानायाव फरायनाय बिथिंफोरनि बागै हारिमु बिथिङाव।
ओ उम हारिमु बिथिं होनना बुङोब्ला। ओ जोंहा गावनो मोनसे ओ दानाय लुनायनि मोनसे हारिमु दङ'। गाननाय जोमनायनि मोनसे आलादा हारिमु दङ। मोसानाय मुसुरनायनि मोनसे आलादा हारिमु दङ। ओ दा बिफोर बायदिनो ओ दिनै ओ जोंनि जोङो दानाय लुनाय बिनि आरिमुनि सायाव बुङोब्ला जोंहा गावआनो ओ मोनसे। ओ गावनि आखाइजों दानाय माने बेखो आखाइनि जादु होनना बुंनांगोन। दा जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि सिफोराव ओ मिथिंगायाव नुनाय बायदिसिना महरफोरखौ एरखांनो नाजायोमोन दा बहाबा फारौ जरा नुयोबा फारौ मेगन नुयोबा फारौ मेगन आगर थङोमोन बे जोंनो लोगोसे हाजो हाला नैबा हाजो हालानि महरखौ एरखांनाय बा बिदिनो बायदिसिना बिबारनि महर एरखांनाय। बायदिसिना जोमै महर एरखांनाय दा बेफोरबायदि गोबां। जोंनि सियाव महर एरखांनानै आगर बानायनायखौ नुनो मोनोमोन दा बेवहाय मोनसे एंगारहाय। बर' आइजोफोरनि मोनसे जादु आखाइनि जादु दङमोन। दा बिदिनो मोसानाय बेलायावबो बर'फोरानो मोनसे आलादा मुदा ताल दङ। मोसानायनि देंखोनि मोनसे आलादा मुद्रा ताल दङ जायखौ जोङो। माब्लाबा खुगा खुगा सोलिबोनाय खुगा मेथाइ बुङो दा फारसेथिं जोङो बेफोर खुगा मेथाइफोरखौ लानानै जोङो खायसे। गावनि गोसोआव जोंनि रंजानायफोरखौ फोरमायदोंमोन दा बेफोरबायदिनो बर'फोरा मोनथाम खुगा मेथाइ
बेजों लोगोसे मोसानायनि गावबा गाव मोस मोनसे हारिमु दङ जे बागुरुम्बा मो सानाय बा खेराइ मोसानाय
बायदिसिना खेराइ मोसानायावबो जोङो गोबां मोसानाय गोबां आयदानि मोसानाय दङ दा जेरै दाहाल थुंग्रि सिबनाय। बा जे मा होनो ना गुरनाय मोसानाय दा बेफोरबायदिनो जोङो मोसानायनि गेजेरजोंबो जोंनि बर'नि कालस हारिमु बर'फोरा मा बायदि मा बायदि थायो बर'फोरा माबायदि जायो बर'फोरनि मोनसे ओ मावनाय दांनाय खो मोसानायनि गेजेरजोंबो जोङो दिन्थिनायखो नुनो मोनो। दा दाहाल दुंग्रि सिबनाय मोसानायब्ला जोंनि मोनसे जोहोलाव जोहोलाव जोनि नि मोनसे आखुथायखौ दिन्थिनानै बे दाहाल आरो थुंग्रि ला सिबनानै मोसानाय खो दिन्थि लोगोसे जों बर' फोरा ना गुरनानैबो जायोमोन नालाय ओ बेखायनो ओ जोङो ना गुरनानै दिन थियो। बेखोबो जोङो मोसानायनि गेजेरजों दिन्थियो जिहेथु बर'फोरा ना गुरना जाग्रा मोनसे हारि होनना दा बेफोरबायदिनो बायदिसिना मोसानायनि गेजेरजों बर' नि मावनाय दांनायफोरखो गासिखोबो जोङो फोरमायनो हायोमोन आरो। दा बेफोर ओ जोंनि बर'नि मोनफा मोनफा एंगार हायै हारिमु। दा बिदिनो बर'फोरनि हारि जोङो खुगा मेथाइनि बाथ्रा बुंनो हायो। आरो लोगोसे जोङो बिदिनो एंगार हायिया हारिमुजों सोमोन्दो लाख खिनानै जोङो बैसागो फालिनायखो नुनो मोनो। दा बेफोरबायदिनि बायदिनो जोङो हारिमुखो ओबा खायसे हारिमुजों जोङो जोंनि इ रंजानाय बाजानाय जोंनि ओ दामनाय देनाय जेरै जोंहा खाम, सिफुं, जथा गाव आंगो दङ दा बे फोरखो जोङो आरिमुखो जोङो मोसानाय गेजेरजों दिन थियो बा बायदिसिना जोङो माव-माव बि मावथांखि लानानै बेफोरखो जोङो फोरमायो आरो।
उम नंगौ नोंथां नंगौ सैथो।
औ। दा बिनि उनाव नोंथा
औ दे सोंनो हागोन ना नों
औ औ नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि एसे जे मोसानाय बा बायदिसिना आरिमु थालांनाय दंबावोबा आं बुंनो थालांनाय दङबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होद'।
ओ ओ जोंनाथ' मेनलि बुंनो थाङोबा जोंना बैसागुआनो मेन जाहैबाय मोसानाया। जेनेबा बोसोरावथ' खेनथाम जायो बैसागुआ। बे मोनथामखौ माने मोजां फोरमायना होयोब्ला मोसानायाव माने मोसानाया आलदा आलदा जायोना जोंना बैसागुआवबो गोद ओ माने बैसागु होनना बुङोबा मोनथाम टाइपनि नालाय बैसागुथ'। ओ माग बैसागोनि रंजालि बैसागोनि मोसानाया एक्सट्रा मागो बैसागोनिया जेनेबा जों ओ पिकनिक जानायाव दमासियाव जेनेबा मोसायो आरो जोना मोनसे दंबावो काटिग गासा काटिग गासायावथ' ओरैनो मोसानाय जाया र'। बेफोरनि बागै बुङोब्ला एसे मोजां जाबावगौमोन आरो नोंथांआ। ए एसे थालांनाय बायदि मोनदों आरो आं एखौ।
औ काथिग आसा।
खाथि गासायावथ' ओरैनो बाथौ हारिफ्रा बांसिन जेनेबा हमना ला जोंना बाथौ धोरोमावबो उम बेलेग बाथ धोरोमाबो मोनथाम मोनब्रै दं नालाय जोंना। मोनसे धोरोमखौ माने बांसिन बेवहाय ओ खाथि गासायाव रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोनो। आरो जोंना। नों नोंथाङा मिनथिगौना ओ गोथार मैखुन बा बिबार बाथौ होननानै बुङोना जोंना
औ।
अ बेसोरनि हारिया माने बांसिन मोसायो आरोना बर'फोरनि गेजेरावहाय। बुंनो थाङोब्ला
दा बेफोरबायदिनो बर' फोरा गोदोनिफ्राय रायजो जाबोनायजों लोगो गावनि हारिमु गावनि गाननाय जोमनाय गावनि दामनाय देनाय गामि मोसानाय मुसुरनाय खुगा मेथाइ बेफोरबायदिखौ हमथाना लाखिबो बोदों आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ माने